हेल'
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिम औ
लेखानि बारै रायलायसै
औ बिजाबनि बागै औ बिजाब नि बागै रायज्लाय जागोन औ दे नोंथाङा बुंग्रोनसै
औ दे औ माने बिजाबाथ' जोंनि जिउनि थाखाय माने
औ औ।
माने बे जे जोंनि जिउनि माने मा होनो बेखौ इमपरटेन्ट माने इम्परटेन्ट आरो लेखाया बेथ' जोंखौ माने माबा गोदान गोदान जिनिस फोर बिदि माने मा होनो बुजिनायाव माने हेल्प खालामो आरो ओमफाय आरो कालसार माने हमना ला दा माबा बिदिनो कालचार फोर बेफोरखौबो माने बुजिनो थाखाय माने कालचार रिलिजन माने बे धोरोम बे फोरखौ माने बुजिनो थाखाय माने लेखाया जोंखौ माबायो आरो माने हेल्प खालामो बुजिनायाव।
औ।
माने लेखायाथ' मा मोजां मोजां मोनसे माबा आरो बेयो अ मा होनो हेबिट हेल' लेखाया औ लेखाया जोंनो माने नलेज होयो माने जोंनि साननाय हनायफोरखौ बेफोरखौ माने मोजां लामायाव आगान सुर होनो थाखाय माने हेल्प खालामो आरो
औ औ। नोंथांनि बुंनायाथ' जादोंआनो नंगौवानो मा होनो बिजाब होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो जोंनि जिउआवहाय बे बेखौहाय माने नांथारगौ आरो ना ओरैबायदि गोनांथि गोनाङा। आरो औ औ औ जोङो। मा‌ होनो बिजाबखौ जों मा होननानै बुंनो हायो गियाननि बाख्रि होननानैबो बुंनो हायो आरो ना। जेरावहाय जोङो मानोना। जों बिनिफ्राय मा मोनो गोबांहाय गियान मोननो मोनो गियान मोनो ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे मा होनो खोथा बाथ्रा मोनो आरो। बेजों लोगोसे जों मा मोनबावो औ गासैखौबो मिथिजोबो आरो ना। ओमफाय बिजाबा मा खालामो जों खौहाय बुहुमाव थानाय बुहुमनि सोरगिदिं थानाय गाससिखौबो मा खालामो बिनि सायाव गोदान गोदान सोलोंनो होयो आरो बुजिनो होयो आरो ओमफाय बियो मा खालामबावो ओ जों ओ मा बुंनो हायो जों बिसोरखौ बिजाबखौहाय जोंनि मोजां लोगो बुंनो हायो आरोना मानोना बे मा खालामो जोंनि जिउआवहाय ओ जोंखौहाय मोजां लामायाव दैदेनो आरो बेजों लोगोसे मा खालामबावो जोंखौहाय माब्लाबाबो मा होनदों
गाज्रि लामायाव
खौ बाहाय ओ गावसोरखौ बाहायनायनि बि थ्रुयै जोंनिफ्राय माबा जेबो माबा मोनसे लाफिना आरो ना बिसोरो ओमफ्राय बेवहाय मा बुंनो हांबावो जोङो गोबां गोबां रोखोमनि बिजाब नुनो मोनो नङा होमबा बेवहाय जोङो बबेबा बिजाब मोनो जेरैहायखि
सल'बाथा बिजाब जायनाखि जोंखौ औ जायनाखि जोंखौ मोजां मोनहोयो फरायखांनायनि उनाव आरो रंजाहोयो ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो माखासे बिजाब फोर जेरावनोखि गथ'फोरा मा होनो औ गुबुन गुबुन जेरावनोखि गथ'फोरा इस्कुलावहाय गुबुन गुबुन फराफारि हिसाबै सोलोंनो मोनो ओमफाय आरो बेनि अनगायैबो जायनाखि ओ बिगियान बिजाबफोर जायनाखि जोंखौ मा खालामो जोंखौहाय सानहोयो आरो मा खालामो दिहुन दिहुनथायाइनि फारसे फारसे मा होनो फोरोङो ओमफाय आरो बेजों लोगोसे जेरै जारिमिन बिजाबफोर जायनाखि मा खालामो जोंनि सिगांनि जिउआवहाय मा मा जाबोदों मा मा जायाखै आरो मुंदांखा सुबुंफोरनि बागै खिन्था थायो ओमफाय आरो बिनिफ्राय माखासे मा बुङो जिउ जारिमिन बिजाबफोर जायनाखि बेयावहाय जों मा मिनथियो गिदिर गिदिर मा होनो सान्थौगिरि बिगियानगिरि लिरगिरिफोरनि बागै जोङो बिसिनि जिउनि जिउ खुंनायनि माखासे जिउ जारिमिननि बागै जों मिनथिनो मोनो आरोना आमफाय बेवहाय मा खालामो ओ जों मा बुंनो हायो बिजाब फरायनायाहाय जोङो मा मोनसे ओरै- बायदि मोजां हुदा आरो ना बियो माने गारजि गारजि हुदा नङा आरो बिजाब फरायनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां हुदा जायनाखि जोंनि गियानखौ बारायहोयो औ गियान बारायनायजों लोगोसे जोंनि राव सोलोंनाय सोलोंनायखौबो बियो मा होनो रावनि रोंगौथिखौबो बियो मोजां खालामनानै होयो आमफाय आरो बेजों लोगोसे मा खालामबावो ओ बिजाबा जोंनो मा खालामो गोदान गोदान सब्द आरोना गोदान गोदान बाथ- थ्रा गोदान गोदान सब्द जायनाखि जों बेफोरखौ मिनथिफेरा बे फोरखौ मिनथिनो मोनो ओमफ्राय औ बेफोरखौ मिनथिनो मोनो ओमफ्राय आरो बे मा खालामबावो बेनि अनगायैबो जोंनि खर' मेल लेमखौय बियो मोजां खालामो जोंखौहाय मा खालामो मा होनो औ औ जोंखौहाय मा खालामो ओ मा होनो बियो माने गोसो जाहोयो आमफाय आरो मा खालामनो मोजाङै साननो थाखाय थाखाय बियो जोंखौ मोजां खालामनानै होयो आरोना औ औ औ ओमफाय मानसिफोर जाय जेरावहाय मा होनो सानफ्रामबो बिजाब फरायो बिसोरो मा खालामो खालामो गाव गावनि सायावहाय मोनसे साहस होननाय मोनसे बुस्थुआ फैयो आरो आरोना बिजाब फरायबाय थाग्रा मानसिफोरा औ औ औ औ ओ बिजा
गासैखौबो मिनथिनो हानाय
उम उम उम नंगौ ओमफाय बे मा बुंनो हायो बिजाबाहाय मा होनो गासैबो बैसोनि बोराय बुरै जा ओन्दै जा गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय बियो औ बाहाय- जायो आरो बेवहाय मा होनो औ गथ- गथ'फ्रा मा खालामनो हायो सल'बाथा बिजाब फरायनानै सोलोंनो हायो रंजानो हा- हायो आमफाय आरो बिनिफ्राय ओ फरायसा फोरा मा खालामनो हायो ओ गियान बुथुमनो हायो आरो मा खालामो ओ आनजादनि थाखाय मा होनो थियारि खालामनानै लानो हायो बिजाब फरायनानै औ आमफाय आरो बिनि अनगायैबो बैसोगोराफोरा मा खालामनो हायो गोदान गोदान रोंगौथि सोलोंनो हायो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों आरो मा खालामनो हाबावो बुहुद गुबुन गुबुन आयदानि बागैबो बिसोरो सोलोंनो हायो आरो स बेखायनो औ बेबायदिनो मा खालामो बिजाबा जों गाैखौबो मा होनो मोजां नो हाब हो आरोना आमफाय बे जों मा खालामबावो बिजाबाहाय जोंखौहाय मा खालामबावो जोंनि माखासे नोंगौ थि लाबोयो अनलायनाय लाबोयो अनफावरि लाबोयो आब्रुथि लाबोयो थैज' लाबोयो आरो मा खालामबावो बियो जोंखौ मा होनो गोब्राब खामानि मावनायखौबो लाबोनानै होफैयो आरो मा खालाम मा बिनि बिजाब फरायनायनिफ्रायनो जों मा जानो हायो सासे साबसिननिफ्राय साबसिन साबसिन मोजां मानसि जानो हायो आरो औ औ औ जों गोबां मानसिफोरखौनो नुयो मा होनदों बिजाब फरायनायनि थ्रुयै बिसोरो गाव गावनि जिउनि थांखिखौ सौहैनो हानानै गाव गावनि जिउआव मा होनो गाव गावनि जिउआवहाय औ देरहासारनाय खौ जों नुनो मोनो आरोना औ औ बिजाब फरायनायनि दारैनो ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय जों मा नुबावो जोङो बिजाब बिजाबखौ बिजाब बाख्रि नुयो। जेरावनाखि बिजाबफोरखौ दोननाय जायो बेवहाय मा खालामो जाय जाय फरायसाफोर आरो जाय जाय फरायनो गोसो बै बिजाब बाख्रियाव थांनानै बिजाबखौ फरायहैनो हायो आरो न'आव लाबोथ'नानैबो फरायफैथ'नो हायो आरोना बिजाब बाख्रिनिफ्राय औ औ ओमफ्राय बिजाब बाख्रिया जोंखौ मा खालामो फरायनायखौ मोजाङै फरायहैयो आरो सोलोंहोयोबो आरोना ओमफ्राय दानि जुगावहाय जों मा नुनो मोनो बिजफोरखौहाय आखालि जोङो मबाइल फावबो मा होनो फन फनफ्रावबो जोङो मेरला नुसै आरोना जेरै इबुक्सफोर ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय जोङो कम्पिउटारफ्रावबो जोङो मेल्ला बिजाब नुसै टेब्लेटसफ्रावबो जों नुसै जायनाखि मा खालामो दानि जुगावहाय बिजाब फरायनायखौ गोरलैसिन खालामनानै
आरो
ओमफ्राय बेवहाय मा खालामबावो औ औ
ओमफ्राय आरो मा खालामबावो बिजाबाहाय जोंखौ मा खालामो जों जेब्लानाखि ओरैनो थायो अब्ला जोंखौहाय मा होनो ओंथि गोनां खालामनानै होयो आर ना बिजाब फरायनायनि गेजेरजों ओमफ्राय मा जानो हाबावो जों जेब्लानाखि बिजाब फरायो अब्ला जों जोंनि दुखु सिन्था बायदिसिनाखौबो जों खम खालामनानै लानो हायो आरो आरो जों जोंनि खर'खौहाय थाजिमाव दोनफिननो हायो आरोना। ओ देलाय दा दानिया नों थाङा फंनैसो बुंलाय बिजाबनि सायाव।
बिजाबाथ' बे गियान खौ बाराय होयो। ओमफ्राय आरो ग्रि बिजाबनिफ्राय जोङो ग्रामारफोरबो सोलोंनो हायो आमफाय रायलायनायनि कमउनिकेसन स्किलफोरखौबो जोङो सोलोंनो हायो आरो बिजाबजों लोगोसे
औ नंगौ
ओमफफ्राय बिजाबा जोंखौ साननाय हनायखौ माने क्रिटिकेलि साननो हानाय खालामना होयो आरो।
गोथौयै साननाय खालामनानै होयो आरो औ औ। औ औ
माने गोदान गोदान आइडियासफोरबो लाबोयो।
उम उम
ओमफ्राय आरो औ औ ओमफफ्राय आरो माने वर्लडखौ माने दुनियाखौ माने मोजांहाय नायबिजिरनो थाखाय बिजाबा माने हेल्प खालामो आरो।
औ औ
बेहायथ' मेरला मेरला मेरला टाइपनि बिजाब दङ जेरै दा बिदिनो माबा मा होनो खन्थाइ बिजाब दङ ओमफ्राय आरो बिगियान बिदि बिगियानफोर दङ। ओमफ्राय सानखान्थि बेफोर दं आरो। बेफोरजों माने बेफोरजों माने बे अ बिगियानजोंथ' माने फुरा वर्ल्डआव माने मा जादों माने वर्ल्डनि थाखाय खामानि मावो आरो बे साइन्स माने बिगियाना आरो
उम उम
आरो बे हिस्ट्रिया माने गोदोनि बे थांखांनाय बेफोरखौ थांखांनाय जों मोनो आरो बे हिस
उम उमजारिमिन बिजाबाव
औ
औ स' मा होनो दानिया जोङो मा होनो जोबनायावहाय मा बुंनो हायो बिजाबाहाय मा होनो। जोंनि थाखाय मफ्राय ओरैबायदि मा होनो मा होनना बुंनांगौ माने दाम गैयि आरोना माने दाम गि मोनसे ओरैबायदि गोनां आरो ना जायनाखि जों बेखौ माने एथबां फैसा गारनानै जों माबा नाङा आरो ना ओमफ्राय बियो मा खालामो बियो जोंखौ फोरोङो जोंखौ जिउआवहाय मोजां लामायाव दैदेनो। ओमफ्राय बे मा खालामो जोङो बेनिखायनो औ जोङो बिनिखायनो औ औ जोंनि फोथायनो हायोब्ला बिजाब फरायनायखौ जोङो जों जोंनि हुदा खालामनानै लानांगौ आरोना। जों सानफ्रामबो बिजाब फरायनांगौ आरो मा होनदों। बिसोर बिजाबनि बागै आरो जोङो जेब्लायबो जथन' खालामनांगौ आरो ना दानिया मा होनो बिजाबनि बागै बेखिनियाव रायलायनानैनो फोजोबनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ गोजोनथों